हेलौ।
औ।
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओमफाय दा मा खालामदोंथाय नोंथाङा?
मा होनदों नोंथां बुजियाखै?
ओ मा खालामदों होनदों दा ओरैनो?
अ' आङोथ' दा ओरैनो दं नोंथां।
औ ओमफ्राय मा मा मा ओंख्रि जानायमोन?
ओंख्रियाथ' ओंख्रियाथ' दालिसोमोन नोंथां । अब्ला अब्ला नोंथां जोङो दिनैनि आयदाखौ मा लागोन नोंथाङा एसे फोरमायनो होनो नामा?
ओ दिनैनि आयदाखौ गिबियावनो न'आव फिसिजानाय जुनादफोरनि सोमोन्दै सावरायसै ना?
औ। आरो हाग्रानिखौबो सावरायगोन ना थां।
औ हाग्रानिखौबो सावरायखानोसै होमबालाय। गिबियाव न'निखौ सावरायगोरसै ना? जेनेबा नों नोंथांमोननाव ओ न'आवहाय जेनेबा मा मा जुनारफोर फिसियो?
न'आवथ' बिदिनो गोबां जुनार फिसिनाय जायो जेरै मोसौ, बोरमा
औ औ।
बेफोरदि गोबां फिसिनाय जायो।
औ ओ नोंथांमोननि जेनेबा नोंथांमोनहा मोसौ बोरमा बिदिनो अमा बोरमा बिदिनो फिसियो ना?
औ।
जेनेबा गिबियाव मोसौखौ हमना लागासै जेनेबा नोंथांमोननि मोसौनिफ्राय जेनेबा मोसौआथ' जेनेबा गाइखेर होयो नालाय गाय गाइया गाइखेर होयो दामब्राया हालेवनायाव मदद होयो। ओ बेबायदिनो नोंथांमोननि बोरमा अमाफ्रा जेनेबा मा मायाव हेफाजाब होयो जेनेबा?
बोरमा अमाया ना नोंथां?
औ बोरमा अमाया।
औ बोरमा अमायाथ' जेनेबा ओ अमा अमाखौनो होनग्रोसै अमायाथ' जोङो गोबां रो हेफाजाब होयो माने ओ अमाया जोंनो रां आरजिनायाव गोबां हेफाजाब होयो मानो होनोब्ला अमाया ओ अमा बुन दिफोरा जेनेबा अमा फिसा होनानै ओ अमा फिसाया देरोब्ला जों बेखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो ओमफ्राय आरो बिदिनो जोङो बे अमा फिसाखौनो गिदिर खालामनानै ओ जेनेब्ला खासि खालामनानै दोनोब्ला अमाखौ बुन्दाखौहाय अब्ला बे अमा बुन्दाखौहाय गोबां रां मोनो आरो गिदिर खालामोब्ला औ।
औ मै दे मा होनदोंमोन?
औ आरो बिदिनो जोङो बोरमानिफ्रायबो गोबां ओ रां आरजिनो हायो मानो होनोब्ला जोङो बोरमाखौबो ओ फिसानिफ्रायनो मोजाङै जोथोन लायोब्ला बोरमाया इदिनो मोजां जायो। आरो इदिनो मोजां गांसो जाहोनांगौ अब अब्लानिया बोरमाया बिदिनो ओ पुस्था पुस्था जायो जेनेबा ओ बेफोरदि जायोब्ला जोङो गोबां ओ थानो आरोना इदि जेनेबा मो मोजां बोरमाफोरखौहाय एसे दाम मोनो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो ओ जिउ खुंनायाव जेनेबा सुबुंनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय ओ मुवा बेसादफोरखौ बेखौ फाननानैहाय जोङो सुफुंनायखौ नु ओं।
ओ नोंथांमोनहा जेनबा मोसौखौ मायाव खायो?
अ मोसौखोथ' नों नोंथां जोङो फोथाराव खायो आरो दाथ' जेनेबा फोथारावथ' इसेबां दा जायगा गैला नङा होमबा नोंथां ओ बिनिखायनो जोङो एसे लामाफोरावबो खानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो जेनेबा न'नि लामा आरो बिदिनो ओ मेन लामा इफोरावबो खानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
हाग्रा हाग्राफ्राबो खानाय मोनो ना? औ ओ ओम ओमफ्राय न'आवहाय मायावहाय खानानै दोनो नोंसिना? न'आवहाय मायाव खाना दोनो औ औ गलि दंखायोना होमबा औ ओमफ्राय बिदिनो बोरमाफोरखौलाय बहा खाहैयो।
बोरमाखौबो बिदिनो दुब्लियाव खानाय जायो। फोथाराव जेनेबा आरो फोथाराव जायगा गैयाबा जेनेबा लामायाव खानाय जायो बेखौबो औ बेखौबो माने खायफा-खायफा जायगायाव औ। खायफा-खायफा जायगायाव माने बेखौबो मोसौजोंनो जमा खा फानायखौबो नुनो मोनो जेनेबा एसे साइडआव बे आरो आरो खायफा खायफा खायफा आरो ओ बोरमानिखौ एक्सट्रा आरो मोसौनिखौ एक्सट्रा गलि बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ मोजाङानो होमबा ओमफ्राय बिदिनो अमा अमाफोरखौलाय
अमाखौबोथ' बिदिनो अमानिबो गन्द्रा था नङा होनबा नोंथां
औ अमानि गन्द्रा थाखायो।
औ अमानि गन्द्रा थाखायो बेयावहाय अमाखौ खानानै दोननाय जायो। आरो बिदिनो मालाबा माला ओ खार'ननायबो जायो मानो होनोब्ला अमाया ओ जायगायावनो खिसोबनानै लाजोबो नङा होमबा खाबा खाबा जाय जायगायाव खायो। औ लेथ्रा जायो बेनि थाखायनो जोङो इसे खागार खार'ननाय जायो आरो अमाखौहाय। हाग्राफोराव ओ एबा लांदां जायगाफोराव
औ ओ एबारै हाग्रानिखौ सावरायनोसै नामा नेक्स टप खौ हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ ओ जेनेबा जोंहाथ' हाग्रायाव ओमफाय गोबां जिब जुनारखौनो मोननाय जायो ना नङा होमबा
औ औ मोनो नोंथां
औ औ जेनेबा नोंथाङा मा मा जिब जुनारफोरखौ जेनेबा हाग्रायावहाय नुनो मोनखो जेनेबा बिदिनो मा मा जुनार फोरनि मुं होनदो आरोना
औ जागोन दे ओ जिब जुनार नुनाय होनोब्लाथ' जोङो हाग्रायाव गोबां जिब जुनार नुनो मोनो बिदिनो ओ जिबौ
औ मोसाफोर लख्राफोर ना
सा मुफुर मैदेर बेफोरदिनो मोख्रा ओ आरो गोबां गोबां नुनो मोनबावो आरो ना नोंथां
औ
औ
जेनेबा हाग्रायावथ' जोङो गोबां जिब जुनारखौ खौ नुनो मोनो ना जेनेबा बेफोरखौ संरैखा माने माने बेफोरथ' लासै लासै ओ सुबुंफ्रा बेफोरखौ माने हाग्रा बुस्रांहैनानै हाग्रा फोजोबस्रांहैनानै बेफोरखौ फोजोबनो नागिरोना बिसोरो ओ बिनि थाखायनो माने जिब जुनारफ्रा खम खम जालांनो हमबायना दा नोंथांनाव मोनसे सोंनि आङो बिदिनो जेनेबा जेनेबा मोसाखौ हमना लाबाय आरो ना मोसा जुनाराथ' माने गावजों गाव जा जेनेबा मोसायाथ' जेनेबा बेदर जानानैसो थांनानै थायो नालाय बेखायनो माने जेनेबा मैफोरखौथ' सुबुं सुबुं माहारियाबो जायो नालाय बेखौ हाग्रायाव थांनानै जाहैनो नागिरदों ओ बिनि फारसे से माने माबायदि बुंनो सानो नोंथाङा माने बियो माने मोजांना जेनेबा एसे गाज्रि सुबुंफोरा माने हाग्रा दानस्रांनानै माबानाया फोजोबस्रांनाया
औ बेखौथ' जों गाज्रिखौनो होननांगोन नोंथां मानो होनोब्ला माने औ मानो होनोब्ला बिसोराबो थांनानै थानायनि मोनथाय दं, नङा होनबा नोंथां?
औ।
औ माने सुबुं माहा हारिया बेखौ हाग्रा-बंग्राखौ फोजोबस्रांनानै जेनेबा बिसोरखौ जानो नागिरनाया बियो गाज्रि आरो ना। गाज्रि हुदा औ उ
ओ दे जेनेबा बिसोरनि बिसोरनि जेनेबा मा होनो मैदेर मोसा माबाफोरनि मोसाफोरनि बिगुरफोरखौ बिसोरो माने गुबुन बायदिसिना बानायनायाव बाहायो नालाय बिसोरो बेखायनो हाग्रायाव थांनानै बिदिनो हाग्रानि जिब-जुनारखौ फोजोबस्रांनो नागिरो, ना नङा होमबा?
औ-औ
मैदेरफोरनि गंफोरखौ बिसोरो बायदिसिना बायदिसिना गाज्रि खामानियाव बाहायनो नागिरो माने गावसोरनि बिफार-फालांगि फालांगियाव बाहायनो नागिरो मैदेरफोरनि गंफोरखौ गान्दाफोरनिखौ ओ ओमफ्राय जेनेबा बा हाग्रानि जुनार होनबाथ' जों गोबांखौनो मिथियोना नङा होमबा?
औ। अब्ला आङो नोंथांनाव एसे सोंनो सानदों।
औ दे सों सोंदो दे।
ओ माने नोंथाङाहाय हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ मा माखौ नुखांखो माने?
हाग्रानि जिब-जुनार होनोबा गिबियावनो माने हाग्रायाव थाग्रा माने बांसिन जिब-जुनार होनोबा मोख्रा। फोरखौ नुनाय जायो आरोना जेनेबा हाग्रानि मोख्रा। सिुथ्राफोर मैदेरफोर मोसाफोर लख्राफोर, मुफुर मै हाग्रानि अमा बिदिनो हाग्रायावथ' गोबां जुनारफोर थायो नालाय जेरै सैमा सियालफोरबो थायो। जिराबफोर जेब्राफोर बिदिखौ माने गोबांखौ नुबाय आरोना आंबो।
औ-औ।
बि बिसोरथ' हाग्रायावनो थांनानै थायो नालाय। खायनो गोबांखौ नुनाय जाबाय ओं।
औ।
ओमफाय आं नोंथांनाव मोनसे स गुसुं माबा माबा लुबैबावगौ बे हाग्रानि जिब जुनारफोरनिफ्राय मानि हाग्रायावथ' बिसोरो गावजों गावनो थांनानै थालायो नालाय ओ माने जेनेबा मैदेरनि सोमोन्दै सोंसै आङो मैदेरा मानि माखौ जानानै थांनानै थानो मोजां मोनो जेनेबा?
औ मैदेरा ना मैदराथ' जेनेबा बांसिनानो बिस सोरो हाग्रा बंग्राखौनो जानानै थानाय नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जोङो फिथाइ सामथायाइबो जायो बिसोरो अब्लाबो फिथाइ सामथायाइखौथ' एसेबां मोनबाय थाया नङा होमबा नो थां। ओ बिदिनो फिथाइ सामथायाइखौ थायनाय समावल'सो मोनबाय बिसोरो मोनजाबाय ओ आरो ओ जेब्ला थाया अब्ला बिसोरो हाग्रा बुग्राखौनो जानानै थानाय जायो बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौनो। ओमफाय बिदिनो मैदेर खौ जोङो आथिखालाव जेनेबा आथिखालाव माने गोदो -गोदायनिफ्रायनो जेनेबा एसे एनै माइ फोर जानायखौ नुनो मोनो आरो। औ थालिरफोर, माइफोर ओ इदिनो इफोरखौ जा नाय नुनो मोनो आरो।
औ दे होमबा। दो दोनथ'स दे।
औ जागोन दे नोंथां दे।